औ नोंथां औ नोंथाङा बे समाव मा खालामनानै दङ?
औ नोंथां आङो दायो ओरैनोसो दङ औ नोंथां।
औ
औ
जोबोद मोजां आं मोनसे आयदा सावरायनि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ ओ जोंनि आथिखालनि माखासे बर'फोरनि दैखर ओ बर'फोरनि गेजेराव सोलिनाय बेखौ लानानै सावरायनो सानदों। दा बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो ओ जाबायदि संसार जादोंमोन दा बेखौ जों गोबां सोलायनाय मोनबाय। दा बे सोलायनायाव ओ माबायदि सोलायदों मानि थाखाय सोलायदों बेनि माखासे ओ मा होनो उन फिन सानफिन बेनि बागै औ बेखौ सावरायनो। दा बर'फोरा माने सिगां माबायदि रायजो जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि रायजो जायोमोन? बेजों लोगोसे ओ रायखांनो गोनांथारा जाहैबाय सोलोंथाइ नङा होमबा?
नोंगौ
दा बेखौ जोङो गेजेराव सोसनबानो जाबाय सावरायनायनि गेजेरजों।
नंगौ नोंथां
नोंथाङानो बेनि बेखेव ओ बिबुंथिखौ लाखिग्रोनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।
औ नोंथां माने जोंनि आ बर' हारिनि रायजो जाबोनाय सिगां गोदो गोदाय जों माब्रै औ औ औ औ माने सिगां मारै जों रायजो जायोमोन आरो आथिखालाव जों माब्रै रायजो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आरो बेजों लोगोसे जों सोलों थायावहा माबोरै दावगालांनो हादों बेनि सोमोन्दै आरो नोंथां औ जागोन नोंथां। अ आं बिदिबा जों गोदो गोदाय जों बर'फोरनि रायजो जानायनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानबाय बा बुंनो सानदों।
दा जोंनि गोदो गोदाय माने बर' हारि बुंबाथ' जों गुबैयै जोङो आबाद मावना जाग्रा हारि। आरो बुंनाय जायो माखासे जारिमिनगिरिफ्रा बुङो जे जों बे हादोरसायाव बा जोंनि बे ब्रह्मपुत्र बा जोंनि बुरलुं बुथुर सेरफाङाव गिबिसिन जों आबाद मावजेनग्रा हारि होनना बुंनाय जायो आरो जोंखौ औ बेनो जोङो माने गोदो आबाद मावना जायोमोन आरो बेबायदि मोनसे ओ मोनसे दंमोनबा गोदोनि सुबुंफ्रा दंमोन जे आथिखालनि सुबुं फोरोंनायाव जों नुङाब्लाबो माने गोदो गोदाय गासैबो सुबुङानो बिदि खामोमोन जे बे जायगायाव ओ मोनसे जायगायाव आबाद मावबाय बेहायथ' हासार फुलुं गोनां जाया नालाय बोसोर बोसोर आबाद मावबा मानिया हमना ला मोनसे जायगायावहा आ थुब्रासे बर' हारिनि सुबुंफोरा आ सेजौ बोसोरनिबो बारा आबाद मावना जाबाय अब्लानिया बिथांमोना बेहाय आबाद जाला नालाय मोजां अब्लानिया गुबुन मोनसे जायगायावहा थांनानै बिथांमोनहा हाग्रा गोदानस्रिंना बेखौ साफा खालामनानै बेयाव आबाद मावो जों। लाजेनो आरो आरो बेहाय मोजां आबाद मोनो बेबायदिनो सोलाय सोलायहै माने मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दाबसे जायगायावहा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा आ थांनाय जादों आरो। गावनि न' बांखौ सालायलांनायखौ जों ओ खोनानो मोनदों आरो नोंथाङाबो साननो हागौ बे नोंथाङा जेब्ला आ एसे सानना नायोबब्ला मोनथिगोन जे नोंथांनि गुबै गामि सिगांनि गामिया आलदायावमोन आरो दायो नोंथाङा आलदायाव फैबाय बेबायदि आरोना। नङा होमबा मोनसे औ जिउ खांनो थाखाय औ आथिखाल समाव माने जोंना जिउ खांनो थाखाय फैनाय जायो माने एसे मोजां उसुबिदा मोननो थाखाय फरायनायनि सुबिदाखौनो होन बा नोंथां ओ बेफार फालांगिनि सुबिदाखौनो होन बेनि थाखायसो जोंहा सोलायलायो नङा होमबा गावनि खामानिनि थाखाय सोलायो नाथाय गोदोनिया मामोन गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावनो थाखायसो जायगा सोलायोमोन आरोना नोंथां बेबायदि आरो। औ बेबायदिखौ जों जों नुनो मोनदों आरो ना आथिखालाव जों दि सिगांनि गोदो गोदायनि आरो आथिखालखौ जों जुदि ओ माने मिलायना नायोब्रा आरो ना। गोरोब होलायना नायबा ओमबानिया बेबायदिखौ जों साननो हायो आरो फारागथिखौ नुयो। आरो बेबायदिनो आथिखालाव जों सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांबाय नालाय। आरो सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनायजों लोगोसे जों गोबां खोथाफोर मोनथिबाय। आरो बे मोनथिनायजों लोगोसे जोङो खामानि मावनो लादों गावबा गावनि खामानि सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन बा सोलोंथाइ लानानै गुबुन बेफार फालांगि खालामनायखौनो होन। थ' बेबायदियैनो ओ जोंनि स सुबुङा गावनि जायगाफोरखौ सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनो बा गावनि ओ गथ' गथायखौ फरायहोनायावहा जोबोर बिहोमा होनायखौ माबायाव दावगालांनायाव जोबोद बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय आथिखालाव अ गोदो गोदाय बेबायदि सोलों थाइ बेफोरबायदि गैयामोन नालाय माने बिदि खान्थियानो गैयामोन आरो ना। सो सोलोंथाइ लानाय जोंनियावहा आरो बे सोलोंथाइ होननाय ओ होनाय माने बेफोरखौ दंमोन गियान होलाबायनाय माने ओ गामिनि गाहाय जाय गामिनि गाहाय थायो बिथांमोनहा एसे फोरमायलाबायोमोन मेल मिटिं हमो बुजायोमोन। मानसिफोरखौ माबायदि समाजनि दाना लानाय खान्थिफोरखौ जों माबोरै मानिलांनांगौ जों मादि फालिलांनांगौ बेफोरखौ। बेफोरनो गियान होनाय एबा सोलोंथाइ लानायमोन आरो ना गोदो गोदाय। नाथाय बेबायदिहै ओ दानि आथिखालनि बायदि गोदो गोदाय बेबायदि ओ माने फरायलांनाय हमना ला फरायसालि फरायनाय बा गोजौ थाखोनि ओ फरायनाय बेफोरबायदि गैयामोन आरो। बेफोरखौ सिगांग्रो माने औ फैनायावहा जोंहा जितुबा जोंनि ओ हारिनि अ-आलादा जायफोर गुबुन सुबुंफोरा सो खालामदों बा जोंनि ओ गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै हमना ला इंराजफोरा फैनानै बेफोरबादि ओ जोंखौ सोलोंथाइ लाहोनायावहा बिथांमोनहा हेफाजाब होदों आरो ना जों बेखौ बुंनांगौ। बा बुंनो हायो आरो। थ' बेबायदिनो नोंथां। औ, दा नोंथाङा बुंदों बिदिबा एसे, औ।
औ नंगौ आं बे ओ नोंथांनिनो ससेनिफ्राय जेराव जोंनि फारि दावगानाय बेजों लोगोसे खारगासिनखा नालाय सावरायनाया। बेजोंनो दाजाबनानै आंबो सावरायदिनि।
नंगौ नोंथां।
बर'फोरनि आरो भारत बरर्स'आव नायनो थाङोबा नोंगौ। सोलोंथाइया दंमोन नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बेफोरबायदि गोदोसो गोलासे जायगाफोराव बेफोर सोलोंथाइफोरा गोसारनो खाबु मोनाखैमोन। जेराव जोङो दंमोन होनब्ला मा खौ रायखांनांगोन गोदोनि राजा रा-राजाफोरनि समाजाव जेरै ब्राह्मनफोरा, रिशिफोरा फोरोंदों नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि फोरोंनाया भारतावबो दंमोन। नाथाय बेखौ जोङो बयबो मोनजोबनो हाया खैमोन। दा बिनि थाय बिनि थाखायनो जोङो माखा खासे ओ सेकुलार जेरावबो माने गोसारनाया बेनो इंराजफोरा जेब्ला भारतआव हाबफैदोंमोन दा बेबसोरो माने गाहायै बेसोरो सोलोंथाइखौ ओरैबायदि ओ जाउनाव हो दोंमोन। जों एसे रायखांदिनि थांनो नाङामोन थेवब्लाबो ओ बिसोरो गावसोरजों माने खामानि मावनायाव माबोरै माने ओ बिसोरजों कमिउनिकेसन लाखिनांगौ। नोङा होमब्ला नोंथां औ बिनि थाखायसो गाहाय बिसोर सोलोंथाइखौ होनाय जादोंमोन आरोना। दा उनाव बेबायदिनो। समजों लोगोसे बयबो एसे एसे रोंबाय दा आरो बेखौ। गुवारसिनै खामानि मावनो थाखाय बिसोरो माखासे सोलोंथाइनि फसंथानफोर गायसनदों। दा बेबायदिनो जोंनि आसामावबो। बा ओरै सा सानजा भारताव थानाय। जेराव ट्राइबेलफोर बिसोरो धोरोम गायसननायजों लोगोसे धोरोमनि गियान। खौ मिथिहोनो थाखाय माबा खालामदों आरो ओ बिजाबखौ फोरोंदोंमोन। धोरोमखौ प्रसार खालामनो थाखायबो। दा बेबायदिनो जोंनि ओ गोबां बोसोरनि उनाव। बर'फ्राबो सोलोंथाइखौ लानो खाबु मोनदों जेरै। गिबियै जोङो बर'फोरनि सोलोंथाइया एसामिस। रावजोंसो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांदों गोबां बर'फोरा जों राय। थांनो हायो जेरै गुरुदेब कालिसरण ब्रह्म मोना। बै समाव। बर'फोरनि गेजेराव सिगांग्रो बिजाब फरायनानै माखासे मोजां साननाय। हनाय ओ। थानानै बर' समाजखौ फोसाबदोंमोन बिथांमोननि अननायावनो बा बिथांमोननि। ओ जिउ दान बोलि दान होनायावनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव। ओ बिजाब फरायनायनि अनजिमाया बांबाय आरो बर' समाजावबो। ओ मोजां मोजां साननो हानाय फरायनो हानाय लिरनो हानाय मानसिया। आथिखालाव दंसै होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दा नोंगौ समजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जोंनि सिगां समाव जोङो बेफार फालांगिनि। ओ गियान गैयामोन अनलिबिस। न'आव जानो थाखायल' मावोमोन आरो। गामियाव जानो थाखायल' जों जिब- जुनारखौ फिसिनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिजाब फरायनायनि मोनानाय गियान गोहोखौ बाहाय माने दानि बर'फ्राराबो। समजों लोगोसे गुबुन हारिफोरा मा मा खामानिखौ मावदों। बेफोरखौ नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों जोङो। मा खालामदों बिथांमोनि उन उन खारफानानै बिथांमोनखौ उनसंनानै आथिखालाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। जेरै इंराजियाव बिजनेस बर'आव फालांगि। ओ गुबुन हारिफोरा जेरै सियार टेबोल प्लास्टिकनि मुवा बेसाद। दिहुननाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फानदों लाबोनानै। थिग बेबायदिनो जोंनि मानसिफोराबो बेफोरखौ बबेयाव मोनो बिसिबाङाव ओ बायोबा बेसेबांङाव फाननो हायो। बेफोरनि उन सं दाननानै मिथिनायाव जोंनि बर' मानसिफोराबो बेफोरबायदि फालांगिखौ। आथिखालाव खालामनो हादों नोंथां आरो। बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों रांखान्थियारि बिथिङाव बर'फोरनियाव आथिखा। आखालाव एसे रेजेङैनो रांखौ मोननो हायो होननानै आं। नुनो मोनदों आरो आरो मिथिनो हादों आरो नोंथां दा बेल' नङा मानो होनबा जोंहा ओ माखासे ओ भारत हादरनि सिङाव सोलिनाय दा बर' फोराबो बे जायगायावनो थानाय हिसाबै माखासे गभमेन्ट स्किम थायो। जेरै ना फिसिनाय स्किम। दाउ फिसिनाय स्किम अमा फिसिनायनि स्किम बिफां लाइफां ओ इनभारमेन्टखौ जोथोन लानायनि स्किम। बेफोर खामानिखौबो आथिख खालाव जोंनि बर'फ्रा ओ मोननो हादों सुबिदा। मोनदों बेजों लोगोसे मावदों आरो आरो आइजोफोरनि बेलायावबो आं बेखौनो बुङो ओ सोलोंथाइ लानायनि सोलोंथाइ लानायनि उननिफ्राय बर' आयजोफोराबो माने गोबां स समजों लोगोसे दावगाफादों जेरै आं बेखौ बुंबाय थादों। जोंहा नै दाखालिसो सासे साहित्य एकादेमि बर' आइजोआ मोननो हादों सहायसुलि ब्रह्म। बिथाङा ओ सल'मा लिरनायनि गेजेरजों दा बेफोरबायदिया माने बर' आइजोफोरनि दावगानायखौ जों बुंनांगोन आरो बेबायदिनो गोबां दं जोंहा ओरै इउनिभारसिटिफ्राव प्रफेसार बर' आइजोफोर दङ। क'क्राझाराव गुवाहाटियाव। आं मुंखौ मुंख'थ'ला बेबायदिनो मोजां मोजां अफिस अफिस कासारिफोराव जोङो बर' आइजोफोरा आथिखालाव खामानि मावनो गुबुन हारिनि हिन्जाव फ्रा जेरै खामानि मावदों बेनो आथिखालाव जों ओब फालांगियावनो बांसिन गोसो होदों आरो सरकारि माखासे मोजां खामानिफोरखौ गावसोरबो बाहागो लानानै ओ मोज
नोंथां जोंहा समा जाबाय
औ नंगौ नोंथां ओ माब्लाबानो समा जोंहा जाबाय। दा जोंनि बर'फोरनि फारि दावगा नङा होमबा नोंथां बेखौ मिथिनो हाबाय। सुंद' समनि गेजेरनि सावरायनायनि गेजेराव अब्ला आंनिफ्राय फिन नोंथाङा बेखिनि सम होनो हानायनि थाखाय आंनि गोजोननाय आरो अननायखौ नोंथानिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नंगौ नोंथां। ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओ बिदिबा गो ओ दोनथलायनोसै इदिबा ना? औ दे दोनथ'बाय गोजोन्थों।